हेल' हेल' नोंथां।
औ नोंथां खोनादों नोंथां।
नोंथां मा खालामदों दालाय?
आङो नोंथां ओरैनो दं नोंथां।
आदसा जानायाथ' जाबायमोन खा नोंथां।
औ जाबाय नोंथां
ओ नोंथाङा दा
थ' दङ नोंथां
ओ नोंथाङा फ्रिबा मोनसे टपिकसो लाना फैदोंमोन आरोना नोंथां?
औ नोंथां फोरमायनो हागोन।
जोङो बांद्राय बिबाङाव थावफोर बा बिदिनो मस्ला मस्लिफोर बाहायोब्ला मा जा यो आरोना नोंथां बेनि सायाव।
औ औ
औ
औ जोङो बांद्राय बिबाङाव बेफोरबायदिनो थाव आरो मा होनो मस्ला मस्लिफोर बाहायोब्ला जोंनि देहायाव
जोङो जों बांद्राय थाव बेफोरबायदिनो ओ बा मा होनो मस्लाफोरखौ बाहायोब्ला जोंनि देहायाव बेफोरबायदिनो मा जायो जायो होनोब्लाथ' जोङो जों गोबां बेफोरबायदिनो बिबाङाव थाव बायनायखौ जोङो ओ थाव बाहायोब्ला गोबां बिबाङाव थाव बाहायोब्ला ओंख्रिफोराव बांसिन बिबांवनो बिदिनो जों गेसनि प्रब्लेमखौ जोङो ओ नुनो मोनो आरो ना नोंथां।
औ नोंथां औ।
औ बेफोरबायदिनो जोङो ओ जों बे क्लास जोङो मा होनो ओंख्रि फोरावहाय बेफोरबायदिनो थावजों लोगोसे जों बांद्राय ओ मस्ला मस्लिफोरखौ जोङो बांद्राय बाहायोब्ला जोङो मा होनो जों अन्थाइ बेफोरबायदिनो गेस्टिक जों बेफोरबायदि उदैफ्राव गोबां रोखोमनि प्रब्लेम जानायखौ मा होनो जोङो नुनो मोनो आरोना नोंथां। नंगौना नङा नोंथां?
औ नंगौ ओं, औ नंगौ नोंथां औ।
औ। जों बेफोरबायदिनो गेस गेसखौ जोङो होबथानोब्ला बा जोङो गेसखौ खम जाहोनो ब्ला जों मा खालामनांगोन जोङो ओंख्रिफ्रावहाय जोङो मा होनो थाव बायनायखौ जोङो मा होनो खम बानायनांगोन आरो ना नोंथां एसे औ आरो बिनि प्लास जोङो ओ बेफोरबायदिनो ओ जोङो बांद्राय मस्ला मस्लि बाहायोब्लाबो जोंहा गोबां बेफोरनो देहायाव खहा जायो। बे खायनो जों मा होनो जों मस्ला मस्लिखौबो जों बाहायनायखौ जोङो एसे खम बानायनांगोन आर ना नोंथां।
औ जों माने जों गेसखौ होबथानोब्लाथ' जोङो बेफोरबायदिनो जोङो गोबां बां बेफोरबायदिनो ओ राहा लामाफोरबो दङ। बे राहा लामाफ्रानो जाबाय जे जोङो ओ जों गेसखौ होबथानोब्ला बेफोरबाय दिनो जोङो ओ
लकेल मुलिफोरबो जोङो जानो हायो आरो बेफोरबायदिनो जोङो ओ मा होनो
ओ जों डक्टरनावबो जोङो बेफोरबायदिनो टेब्लेटसफोर जाहोनानै जोङो ओ गेस्टिकखौ जोङो खम खालामनो हायो आरोना आरो बेफोरबाय दिनो जोङो मस्ला मस्लिफोर आं बुंखादोंमोन ना नोंथां बेफोरबायदिनो मस्ला मस्लिफोर जायो ब्ला जोङो मा होनो जोंनि उदैफ्रावहाय अन्थाइफ्रा गोबां बिबाङावनो जोङो जानायखौ जोङो दायो नुनो मोनदों आरो नोंथां आथिखालनि जुगावहाय औ।
जोङो बुंनो थाङोब्ला जोङो ओ अन्थाइथ' दानि जुनाव खमन आरोना उन्दै गेदेर गासिनावबो जोङो खमन ओ अन्थाइ जानायखौ जों दानि जुगाव गोबां खोनानो मोनसै आरो जोङो मा होनदों नुनोबो मोनसै आरोना नोंथां।
औ औ।
आरो जों गेसखौ होबथानो थाखाय मा होनदों जोङो ओ गेस जानायखौ होबथानो थाखाय जोङो मा होनदों जों बेफोरबायदिनो
जोङो मोजां ओंख्रि जानांगोन आरो बेफोरबायदिनो जोङो बेफोरबायदिनो ओ थावफोरखौ जोङो खम बायनानै खम बाहायनानै बेफोरबादिनो जों गावनि देहाफोरखौ जोङो जोथोनै लाखिनांगोन आरोना नोंथां जेन जाहाथे जोङो गेस्टिकफोरनि प्रब्लेमा जोंनाव फ्रायानो जाया बेखायनो जोङो बेनि थाखायनो जोङो थावफोर जानायखौ मस्ला मस्लिफोर जानायखौ जोङो मा होनो खम बानायनांगोन आरोना। औ जेन जाहाथे जोंनि उन्दैफ्रावहाय जों जेबो खहा जाया जोङो गेसखौ होबथानोब्लाथ' जोङो बेफोरबायदिनो जों मा होनदों
जोङो बेफोरबायदिनो मा होनदों फुं फुुंवहाय जोङो मा होनदों दैफोरखौहाय जोङो ङो लोंनांगोन आरो ना मोजाङैनो जोङो लोंनांगोन आरो मा होनदों जोङो देहाफोरखौ जोङो ओ गेसनिफ्राय जोङो बारग'नोब्ला थ ओ जोङो बेफोरदिनो गोबां ओ मेनटेनाव जोङो दोननांगोन आरोना नोंथां जों ओ जोंनाव बेफोरबायदि फ्रब्लेमा फैया
औ नंगौ।
जो बांद्राय मस्ला मस्लि जायोब्ला जोंनाव आ बुंखानोमोन अन्थाइबो जायो बे अन्थाइखौ जोङो होबथानोब्लाथ' जोङो ओ अन्थाइया जायोबोलाथ' जोङो जोबोद खस्थ' मोनो आरोना नोंथां। बेफोरबायदिनो औ औ ब अबेबाया अबेबा मा होनो ओ खिदनियाव जायो बेफोरबायदिनो खिद खिदनियाव जायालासे अबावबा अबावबाया मा होनो गल ब्लादार होननायावबो जायो आरोना।
औ औ
जे जों ओ गलब्लादा नियाथ' जोंहा ओ बेफोरबायदिनो लकेल मुलिफोर बा ओ मा होनो ओ डक्टरनि मुलिफोरजोंबो जोंहा गनायखौ जों नुनो मोना आरोना नोंथां। औ जोङो अपारेसन खालामनांगौ गोनां जायो जेन जोङो बेफोरबायदि खहानिफ्राय जोङो बारग'नोब्ला जोङो मा होनदों गोबां बि खमावनो जोङो खम जों मस्ला जानायखौ जों बाहायनांगोन आरो नोंथां जेन जोंनियाव बेफोरबायदिया जाया आरो जोङो किडनिआव जानायफोरखौ बेंखौथ' जोंङो जेनेबा किडनियाव अनथाय जानायफोरखौथ' जोङो जेनबा मा होनदों ओ मुलि फोर जों बा बेफोरबायदिनो लकेल मुलिफोरजोंनो जोङो ओ सोखानो हानायखौ जोङो एसे नुहुरो आरो ना नोंथां जेनबा जोङो नुयो नुयो आरो
आरो बैफोरबायदिनो जोङो अन्थाइखौ जोङो सोखानोब्लाबो जों बेफोरबायदिनो गोबां खस्थ'यै जोङो ओ मा होनदों जों सोखानोब्ला जोङो बेफोरदिनो नारें नारें एसे गोखै बुस्थु खौ जोंङो बिराद जानांगौ आरोना जेन जेन बे नारें गोख खै बुस्थुआ ओ मा होनो बे अन्थाइखौ अरफ'यै अरफ'यै जे ओ गहोलांनो हायो आरो
औ नंगौ नोंथां नंगौ।
औ आरो बेफोरबादिनो जोङो दैफोरखौ बिराद ओ लोंनांगोन जोङो जे जाहाथे जोंनाव बेमारफोर बेमार आजारफ्रा बारा हमनो हाया जोङो दै लोङोब्लाथ' जोंनि देहाया थाजि मैनो थाबाय थायो बाथ जोङो थाव आरो बेफोरबायदि ओ मस्ला मस्लिखौ बांद्राय बिबाङाव बाहायनायखौ जोङो खम खालामनांगोन आरो ना जेन जोंनि मानसिनि देहाया जे मोजाङै थायो।
औ नंगौ नोंथां नंगौ।
जे बेमार बेमार आजारफोरखौ जोङो मा होनदों खमैनो जोङो नुनो मोनो जे जाहाथे जों जानो हायो आरो जों मोनसे खोथा जे जोङो ओ गेसफोरखौ होबथानोब्लाबो होबथानो होबथानायनि राहाया बेबायदि जोङो ओ मा होनदों जेजों खारै खारैफोरखौबो जोङो जानांगोन आरोना। खारायफोरखौबो जोङो ओ जेन बे गेस जानायाव जेरै दिडटक्स खालामनो हायो। ओ जेन दानगार होनो हायो बेफोरबायदि आरो ना।
औ नोंगौ नोंथां।
औ। अब्ला नोंथाङाबो ससे बुंना होनो हागोन नामा नोंथां।
औ हागोन नोंथां।
औ औ दे होमबा बुंना हो।
बुंलांजोबफ'बाय नोंथां। ओ नोंथां बुंलांनाय बायदिनो बिदिनो दानि नोंथाङा बुंलांनाय बायदिनो बिदिनो। थावखौ जों गोबां खम बिबाङाव जानांगौ आरो ना नोंथां। मानो होनोब्ला थावआ जोंनि थाखाय मोनसे ओ बेमार लाबोग्रासो आरो नोंथां जेरै जोङो बेराम होनोब्ला गिस्थिक बेराम आरो ना नोंथां आरो बिदिनो थाव फोरजोंनो जोङो बिदिनो अन्थाइफोरखौबो जानायखौबो जोङो नुनो मोनो आरो ना नोंथां। जोङो बिदिनो बांद्राय बिबाङाव बिदिनो थावफोर जायोब्ला ओंख्रिफोराव बिदिनो बांद्राय बिबांनि थाव होयोब्ला बि बिदिनो ओ अन्थाइफोर जानाय बेराम फोरफोरखौ जों नुनो मोनो आरो गिस्थिक जाना जानाय बेरामफोरखौ जोङो नुनो मोनो आरो ना नोंथां।
औ औ।
आरो बिदिनो जोङो बांद्राय बिबाङाव मस्ला मस्लिफोरखौबो। जा बा जायोब्ला जोंनि ओ दैफोरा गरमैनो आरो हासुदै आलुनायफोर बेरामफोरा जायो आरोना नोंथां। आरो जों। बिदिनो बिदिनोफ्राय गोबां खोनानो मोन्दों जे थावजोंनो बिदिनो गिस्टिक बेरामफोर जानाय बा अन्थाइ फोर जानाय बेरामफोरखौ जोङो खोनानो मोनबोयो आरोना नोंथां। आरो जोङो हायोब्ला जोंहा थावखौहाय बिराद खमाव खम होनानै जानांगौ आरो ना नोंथां। जायनि थाखाय औ जायनि थाखाय जोंङो गस्थिक बेरामफोरखौ जाहोनाङा आरो आरो जोङो बिदिनो गोबां बिबाङाव बि जोङो दैफोरखौ लोंनांगौ उदै खालिफोराव आर ना नोंथां। जोंनि थाखायहाय दै दैखौहाय जोङो सानसेयावनो दस लिटार बा पन्द्र' लिटारसो लोंनांगौ आरो ना नोंथाङां।
औ।
औ अब्लासो जोंनि देहाफोरावहायो थाजिम जायो आरो आरो जों बिदिनो ओ थावफोरखौ बांद्राय बिबांआवहाय बिदिनो बाहायबाय थायोब्ला बाहायबाय थायोब्ला बिदिनो जोंनि देहाफोरावहाय गोबां बेरामफोराबो हमगोन आरो नोंथां। आरो बिदिनो मस्ला मस्लिफोरखौबो बांद्राय बिबाङाव होयै होयै जाबाय थायोब्ला बेफोरबो लासै लासैनो बेमारफोर जालांनो हमो आरो ना नोंथां। औ आरो जोंङो इदिनो थाव होननाय बुस्थुखौ जोङो बांद्राय जाथावा मानोना जोंनि मोदोमावहाय बिदिनो ओ गोबां बिदिनो प्रेसारफोरबो जायो आरो ना नोंथां? आरो जोङो बेनिखायनो बांसिन आ रुनाय ओंख्रिफोर जानांगौ आरो ना नोंथां जाय जोंनि मो जाय जोंनि देहानि थाखाय थाजिम आ था जानाङा नङा थावनिखौबो जानांगौ आरो ना नाथाय बांद्राय बिबांङाव जानाङा आरो। माने थावफोरनि बिबां थावनि बे बुस्थुफोर बेफोरखौ जोङो खम खालामनांगौ आरो ना नोंथां? ओ जोङो अब्लासो खम खालामोब्ला जोंनि जोंनाव बैफोर थावनि थावजों जानाय जे बेरामफोर जेरै गिस्थिक बेरामफोरा बा जेरै अन्थाइ बेरामफोरा बेफोराहाय जोंनि देहा सिङावहाय जे आ बेफोरो बैफोरखौ जानायजों जोंङो जोंनि देहा सिङाव जे अ' अन्थाइफोर सोमजियैनि थाखाय जोङो बेखायनो जोबोर खमै जानांगौ जायो आरो ना नोंथां थावफोरखौहायो।
औ-औ।
औ आरो जोङो बिदिनो मस्ला-मस्लिखौबो होननो थाङोब्ला जोङो मस्ला-मस्लिखौबो जोङो फ्राय बांद्राय बाहायनाङा आरोना नोंथां? मानोना मस्ला-मस्लियाबो बिदिनो अन्थाइफोरबो जाहोयो आरोना आरो जोङो जोंनि उदैफोरखौहाय बिसोरो गरम खालामनानै बेफोरजोंबो गेसबो जानो हमो आरोना नोंथां? आरो बेफोरजोंनो हासुदै आरल'नायफोरबो जायो आरो ना नोंथां? औ आरो जोङो बे-बे-बेफोरखौहायो जोङो फ्राय जोबोर खम खमै बाहायनांगौ आरो ना नोंथां? मानो होनोब्ला ओरै मस्ला-मस्लिजोंबो गेस जायो मस्ला-मस्लिजोंबो अन्थाइ जायो आरो थावफोरजोंबो अन्थाइफोरबो जायो आरोना नोंथां? आरो बेफोरखौ जोङो बांद्राय बिबाङाव जायोब्लाबो जोङो गोखा-गोखै नारेंफोरखो जानांगौ आरो बिदिनो दैफोरखौबो गोबां बिबाङाव लोंनांगौ जायो आरो ना नोंथां? औ आ आदसा नोंथां औ जोंना समाबो जानानै फैबाय दा नोंथाङा बेफोर बाथ्राफोरखौ आंनि दहाय बुंलांबाय जे आंनो खिन्थानांबाय आं मिथियिफोरखौ। नोंथांजों रायलायनानै आं जोबोद गोजोननाय मोनबाय आरो ना नोंथां? औ बिदिब्ला दोन्थ'लायनोसै ना नोंथां औ दे।